आ नोंथां खोनादोंना?
खोनादोंना नोंथांङा?
खोनादों।
अ नोंथांङा मोजाङै नो दंङ ना?
औ मोजांङैनो दं नोंथां दे।
अ दायो आंङो नों थांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथांङा सम होनो हायोब्ला।
औ दे होलाय रायज्लायनो हागोन।
टपिक आनो जाहैबाय जोंनि दोरों माखासे दोरोंफोरनि सायाव सावराय नो सावरायनोसै
औ रायलायजायो नोंथांनि रायलायनायखौ एसे एसे था एसे एसे थाबथ थाबथ खोनागासिनो माने बावनो आन्दायगासिनो
अ दा खोनाबायना नोंथाङा? खोनाबायना? अ दा दोरोंनि औ होमबालाय जागायनोसै होमबालाय
औ देे दोरोंआरिनि सायाव
दोरोंनि सायाव जिहेथु दोरों होननानै बुं औ दोरों होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि दिनाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे ओ खुगाजों खुगा सोलिबोनाय आरो गोदोनि गोदोनिफ्राय बाहायो। फालिबोनाय जों मोनसे रोखोम खान्थिखौ मिथिनो मोनो नङा होमबा बे बे दोरोंनि
औ दोरों माने दोरोङारिसो खोमा नोंथां
हो?
बेखौ माने दोरोङारि होननानैसो बुंनाय जायो दोरों
औ दोरोङारि औ दोरोङारि खान्थि जोंनि गेजेराव जेनेबा माखासे दोरोङारि खान्थि फोर जों नुनो मोनो। जेरैबायदि मोसानाय बर'फोरनि मोसानायफोराबो मोनसे दोरोङाव गोग्लैयो होमबा बेनि उनाव बेहाय जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय आरो दानाय लुनाय बेफोरबो
गासिबो औ।
औ। दोरोंनि सिगां मोनसे मोनसे बाहागो आरो दा बे दोरोङारिया दोरोङारियाव दोरोङारिया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनायलाय आथिखालसिमबो बे बेनि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो ओ मावनाय बा दांनायनि बि बिथिङावनो जा बा जानाय लोंनाय दानाय लुनाय गासिबो बिथिङावनो जों दोरोङारि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। थिग बेबायदिनो औ। नोंथाङाबो एसे दोरोंनि सोमोन्दै बे दोरोङारि जेनेबा सोमोन्दै एसे बुंनानै होदो आरो।
औ मेेनलि दोरोङारि होननानै थाङोब्ला गोदो गोदाय बाहायजानाय माखासे नियम, गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय गासिखौबो दोरोङारि होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां। दोरोङारि होननानै बुंनो थाङोबोला बर'फोरनि गानाय ज गाननाय जोमनायखौ गोदो गोदाय बाहायनाय मइेनलि दड्रेस जेरै हमना ला बर'फोरनि गामसा दख'ना आर'नाइ ओमफाय जानाय लोंनाय होनोबा माखासे जानाय लोंनाय दोरोङारि दंमोनना बर'फोरनि गेजेराव जेरै अनलाजों दाउ सबायाइजों साम' नङा होमबा नोंथां नाफाम औ। दा बेनि अनगायैबो माखासे ना दोरोङारि दामनाय दामजु मोसानाय माखासे नियम खुगा मेथाइ फाइ दंमोनना नोंथां। खोनायाखै नामा नोंथा? औ बेफोरखौनो जों स सावरायलांसै ना आं नोंथां औ। खोनादों खोनादों नोंथाङा खोनायाखै नामा? औ। दे नोंथाङा बे आरो जानाय जानाय लोंनायनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो हागोन नामा? हेलौ औ दे फोरमायलां दे नोंथाङा मिथिनायखौ औ खोनादों औ। हेलौ नोंथाङा नेटआ एसे प्रब्लेम जादों नामा?
खोनायाखै नामा?
औ नोंथा नांथा नांथा जागासिनो माने नोंथां । आं एसे एसे खोनादों खोनादों। हेलौ? मोजां खोनायाखै नोंथां। औ दासो
दा खोनादोंना खोनाया? औ।
खोनादों खोनादों जानाय लोंनायनि सायावनो सावरायलांसै । हेलौ?
हेलौ
औ खोनादों नोंथां। हेल?
औ।
हेलौ नेट नाङाखै नामा नोंथां रायलानायखौ खोनायाखै। हेलौ? हेलौ? हेलौ? खोनानानै नामा?